हेलौ। हेलौ औ
खोनायाखै
हेलौ
अ खोनादों ना
औ दासो खोनादों दे बुंलाय मा खाम''दों आं खोनादों दे । ए ओंखाम जाबाय आंबो नोंगो नोंगो अख''' अ मा ओंख्रि संगासिनो?
बयलार।
अ अ
जा मा ओंख्रि नोंलाय?
आङो खुमब्राजों ना।
बाखि खबर मोजां ना?
खबर मोजां दे। ओमफ्राय बयलारखौ मादो संदो?
आलु आलु आलु खोनाद?
ओम
अ हेल'!
अ खोनादोंना?
अ दे बुं
ओमफाय आं नोंथांनियाव मोनसे सोंलु सोंनोसै
अ देलाय सोंलाय
दानि जुगाथ' ओरैबादि गिख्रबथाव जागासिनो ओमफ्राय गथ'फोरखौ नों नोंथाङा बोरै सामलागोन बे गिख्रंथाव जाथाय फोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय बोरै सामलायगोन नोंथाङा?
माने नोंथांनि बुंनाय कुइसना ओरै आरोना माने दानि जुगाव मानेथ' जोंनिया इनभाइरमेन्टआ हामथारा माने थासारिफोरा हामथारा सासे गथ'आ माने माने थाबनो गाज्रि जानायनि चान्स लामा लायो, बेनिफ्राय बोरै जों बेखौ मोजांसिम लांनो हागोन आरोना
औ
कुइसन आरोना
औ
गिबियाव नो माने फार्स्ट माने गथ'नि खो मोजां खालामामनायनि दायथ'आ जाहैबाय मोनसे, बिमा-बिफानि दायथ' थायो आरोना।
उम
मानोना मोनसे न'खर माने न'खरा मोजां जाथारनांगोन, जेराव गथ'आ थायो बेयाव फार्स्टआवनो बिमा-बिफाया मोजांबाथ' नख
उम
ओंखायनो जोंनिया न'खरा थिग थानांगोन फार्स्टआवनो बिमा-बिफाया मोजां गियानि जानांगोन, मोजां जोथोन लानांगोन। बिदिनो बेनिफ्राय मा होनगोन ओ गथ'खौथ' ओरैनो फराय फराय होनबायल' जायानो नङा होमबा? फरायनानै फैसा थाखा होबाथ' जाया गथ' खौबो जोङो एनालइस खालामना नायनांगोन, अबजार्भ खालामबाय थानांगोन, गथ'नि माने माबायदि फरायदो माबायदि मादो फरायफ जोंनि बा बांसिन मेक्सिमाम गामियारि बिमा बिफाया बिदियानो नङा होमबा? नोंबोथ' मिथिगौ माने फराय फराय फराय होनो जों खोबो होनदों थारमाने फराय फराय फराय माने मा फरायनांगौ बेखौबोथ' खोन्थानांगोन ना गथ'नो नाथाय खायसे इडुकेटेड पेरेन्टसफोरा थारमाने गथ'खौ माखि फरायनांगौ, माखि मानांगौ जेन गथ'आ गावनि गोसो मथे सो लिया आरो ना माने गथ'नि गोसोखौ थारमाने बिमा बिफायानो सालायनानै लांदो माने गथ'आ थारमाने जेब्ला नोङो ओ ओइट, नाइन, टेन, इलेभेन, खिनि समाव बयबो मा फरायनोबायो बयबो फरायनोबायो।
बयबो फरायनो बायो बेलेग बायदि रंजानो लुुबैयो मबाइल थुनो लुगैयो खारथिंनो लुगैयो खायाव नङा होमबा।
ओम
माने इखिनि बैसोआनो माने इखिनिखा ओमफ्राय इ समायाव थारमाने बिमा बिफाया मोजाङै टाइदलिखौ गथ' जोथोन लानांगोन आरोना।
माने मोजाङै जोथोन लाफा लाफा लानांगोन। नायनांगोन । आरो मा होनगोन बेखौ माने मोजां सासे गथ'आ थारमाने। इनभाररमेन्टनिफ्रायबो गाज्रि जायो गामिनि थासारिफोरा मोजां जानांगोन।
ओम
नङाहोमबा
अ नंगौ
गामिनिफोराबो मोजां जानांगोन। आरो मोजाङै मा होनो लोगोफोरबो मोजां मोननांगोन।
ओम
ओ माबा बायदि आरोना फांसे बिफांजों रुजुजायो आरोना सासे गथ'नि लाइफखौ।
ओम
माने फर एक्जामपोल नों फांसे बि बिफां गायना दोनबा जेरै बिफांखौ थारमाने मोजाङै जोथोन लायाबा मोसौआबो जास'लांनो हायो बोरमायाबो जालांनो हायो। बे मोजाङै बेरा दुमनानै दोनाबा आरो बेखौ मोजाङै मा होनगोन साफा खालामनांगोन आरो साफा खालामनानै दोननांगोन। हामबाय नांगोन नांगौ मथे दै हासार होबाय नांगोन। म थाबनो जों म फिथाइखौ मोनजागोन आरो
ओम ओम ओमफाय आं नोंथांनिसिम मोनसे आर'ज सोंथि सोंबावनोसै जोंथ' दा नुनो मोन गथ'फोरा माने बिमाजों थायो। बिमा बिफाजों पेरेन्टजों एसे लोगोआव थायोब्ला माने। मोजां जायो नाथाय जेसांनो देरबोलां देरबोलांगोन अब्लाथाय एसे बिमा बिफाया बै गथ'फोरखौ माने एसे जानगाराव दोनो आरो गथ'फोराबो माने बिमा बिफानिफ्राय एसे जानगाराव थांनो लुुबैयो आरो बे जानगाराव थांबा ओ बिसोरो लोगोफोरजों लोगो माने लोगो मोनलायो गावसोरनि लोगोफोर मोनो बे जुदि बे गथ'फोरा खायसेया जों नुनो मोनो खायसे गथ'आ गाज्रि लोगोजों लोगो जाबाबो गाज्रि जाया। खिन्थु खायसे गथ'आ जुदि मोजां लोगोजों लोगो जाबाबो गाज्रि लामााहैनो थाङो। बेफोर मानि थाखाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
माने बुंफ्रांबाथ' दा नोंङो खायसेजों नुनो मोनो माने मा होनगोन खायसे नों मा होनगोन इखौ खायसे मोजां न'खरनिफ्रायबो खायसे माने गियान गैजाबोयो खायसे मानसिया बिदिबो नुनो मोनो नोंङा होमबा जोंङो। आरो जायनि न'खरनि बेकराउना थिग नोंथारा पेरेन्टसाबबो थिग नोंङा कन्डिसन थिग ना थायो बेफोरबायदि गथ'नियाबोय खाय से मा मोजां ओ गियानि जाना फैखायो। नोंगोना खायसे खायसे ओंखायनो फ्राय थारमाने माने इफोरबायदिया थाखाय आरो ओ माने गड गिफ्टेड होननायबायदि थाखायो आरो माने इसोरा खायसे खायसेनो माने जोनोमनिफ्रायनो हरखायोबो दिउ थयो आरो खायसे गथ'आ थाबनो मिथिहरबो जायो जेन साननो हायो जायनि उनाव माने बबेखो मोजां बबेखो गाज्रि बेफोरखोबो मा मानो बासिनानै माने एसे उन्दैनिफ्रायनो बांद्राय उन्दै नंङा दिसुं बांङाइ बैसो जाहांङा थारमाने खायसे गथ'आ बुजिखायो आरो थारमाने आरो खायसे गथ'फोरा नों मा खायसे ओरैबो जायो जेन माने खायसे गैयि न'खरफोरा थारमाने जोंनि बिमा बिफायानो जुदि गाज्रिबा जोंबोथ' गाज्रि जानो दिनथि थिनाया मोजां जानांगोन नोंङा होमबा? आरो जोंनि न'खरा कन्दिसना थिग नोंङा ओंखायनो जों जानला मोनानला मा होनगोन बेखौ दिन्थिनो हाया जों जोंनि केरियारखौ दाथारनांगोन माने बिदिनो स थिग गथ'फ्रा बुजिखायो आरो माने खायसे बुजिनाय फैखायो माने जेनेटिक बायदि थारमाने जोनोमनिफ्रायनो फैफाखानाय बायदि बेनिफ्राय खायसेया आरो नों हाजार नों मोजां न' न'खरानो जा सोरनिबा बिमा बिफाया जब मावनाय जा इसोरनि बिमा बिफाया बुंबाबो रायबाबो लायाब बाबो लाखाया आरो थारमाने इयो मोजां इनभारमेन्ट थासारि मोनबाबो खायसे उम खायसे बुस्थुफोरा माने बेलेग जालांखायो थारमाने नुनो मोन दा नो जब हल्दारनि सान फिसालाफोरानोै बेफोरबायदि नुनो मोनमोन जोङो दा
नोंङा होमबा आरो खायसे गैयि नख'रफोरनिया गियानि बा गियानि जाना फैखायो बेफोरबायदि थायो आरो थारमाने खायसे जेनेटिक सिस्टेम माने जोनोमनिफ्रायनो फायफाखानाय होमबाबो बिदि होननानै जों जुदि माने माने इदि माबाबा जाया आरोना मोजां गाइड लाबा मोजां लाबा ओइ गथ'आबो थारमानानि मोजां मोजांसिन जायो आरो जेरै फर एक्जामपोल जोंनियाव जों बुहुट नुनो मोनो मा होनगोनिखौ खायसे गथ' थ'आ ब्रेनाबो एसे फास्ट फैखायो आरो
उम
नोंगोना बाय गोरोंसिन फैखायो जोनोमनिफ्रायनो आरो इयो बांसिन मा होनो फरायो बा स्टाडि खालामोबा बांसिन गोरों जाबावो आरो इदि होननानै थारमाने ओइ रोंङियाबो थारमाने आं रोंखाया माबाया थाबा जाया आरोना एसे स्टाडि खालामबा इसोरबो हायो गासैबो हायो। इदिनो आरो
बेजों लोगोसे दानि जुगनि गथ'फोरखौ जों बांसिन ओ गिख्रंथाव लामासिम थांनाय नुगासिनो
दाथ' नोंङो थानो रोंङाबा जेरावबो गाज्रि इनभाररमेन्टआ जेरावबो गाज्रि नोंनि सायावसो जायो नोंङा होमबा जेरावबो गाज्रि दों टाउनावनो था गामियावनो था जेरावबो नों गाज्रिया थाफाखागोन माने हावायानो गाज्रि बुंनो थांङोबा नियानो थारमाने नों थानायनि सायावसो सोनारो इयो नोंनि सायावसो दिपेन्ड जायो इयो नङा होमबा? मानसिनि मा होनगोन गाज्रि मावनो बारा गोबाव नाङा। नाथाय मोजां खामानि मावनो एसे टाइम नांगौ जायो आरो। गाज्रिखौथ' बयबो मावनो नोंबो नायनो हायो आंबो मावनोहायो गासिबो मावनो नङा होनबा?
उम आरो नोंथाङा ओम दानि माने गामिखौ जेनेबा गामिखौ आरो गामियारि मानसिफोरखौ जों जि गामिखौ बोरै साखोन सिखोनै दोननांगौ बेफोरनि फारसे माबा मोनसे हाबाफारि एबा ओ माबाफोर मोनसे हाबाफारि खुंगोन नामा नोंथाङा?
फारै खुंनो माने गामियावथ' गामिया मोजां जानोबा फार्स्टआवनो जोङो गामिया माने इउनिटि जानांगौ खौसे जानांगो नङा होमबा आरो गामियाव लिडारसिभ माने जाय मानसिया सासे मा होनखो सोरखौबा जुदि गुरु साननानै मानियाबा
उम।
नङा होनबा ए मा मानसिया माब्लाबाबो साक्सेस जाया माने गामियाव बिदिनो जानांगोन सोरखौबा जुदि जों सासे, सानै, साथाम जुदि टिसार दोङोबा जों इसोरनि बाथ्राखौ मानिनांगोन नङा होमब्ला आरो इसोर टिसार फोराबो थारमाने थारमाने इसोरखौ मोजाङै एकुवेलि लांनांगोन दा नायनांगोन आरो गामिफोरखौ इदिनो प्र'ग्राम खुंबाय थानांगोन जेरै गामिफोराव मोनसे जोंनिया जो मा जायो एखो ओ फेस्टिभ माने फुजा-सुजा जाया होमबा बाथौ फुजा मायबा फुजा बेफोराव जोङो माने मोनसे प्रग्राम-सग्राम बानाय जायो मोजाङै गामिनि बागै रायलाय जायो । ऐ ऐ बाथौ फुजाफोरखौथ' खुंखायो जों नङा होमबा गामि गामि? बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जों अ जोंथ' बाथौ फुजाफोरखौ खुङो नङा होमबा गामि गामि अ
अ अ खोनादों दे बुं
जोंथ' माने बाथौ फुजा खुङा होमबा गामि
उम उम।
ओमफ्राय बेफोरजोंनो जों मा गामिनि गासैबो जोङो लोगो नांनानै बाथौ गोजा सुजान होयो। काथि मंगलबाराव जायो गासैबो जमा जानानै खौसेथि मोनसे प्र'ग्राम खुंजायो। गथ'फोरखौ जोङो मोजां खालामनो थाखाय मा होनो बादायलायनाय कम्पिटिसन, लिटारेसि, गेम्स स्पर्टस इफोरनि लाजायो आरो नों आरो जोङो बाथौ फुजाफोरजों लोब्बा लाखिनानै। आरो जों बिदिनो मोनसे प्रग्राम फिसा लानांगौ आरो जोङो बिदिनो प्र'ग्राम लानानै साइडनिफ्राय जों एसे आलासि महरै एसे मटिभेसन
होग्रा माने स्पिकारफोर लाना फैनांगौ आरो मोजां मोजां। बोरै सामलायनांगौ। गामिफ्रा मोजां लामा थांनायनि एसे माबा थायो आरो।
सानसथायो।
नोआ मोजां जायो दे होमबा ना । दे दे थाबाय।